हेल' हेल'
औ खोनादों।
बुंलाय नोंथां
ओ आं नोंथांजों ओ बे न'खर संसारनि बागै फंनैसो बाथ्रा रायज्लायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां रायज्लायजागोन दा
औ रायलायजागोन नोंथां रायलायजागोन
औ अब्ला जों न'खर संसारनि औ न'खर संसारनि बागै रायज्लायनायनि सिगाङावनो आं नोंनाव सोंग्रोनसै नोंथांनि न'खराव साबेसे सोद्रोमाफोर दङ सोर सोर दङ?
औ औ औ नंगौ दे।
औ दे। बुंलाय नोंथां सोर सोर दङ बा माबायदि न'खरा गिदिर ना फिसा फेमिलिया
औ औ ओ अेखौ होनांगोना ने गिदिरानो आरो जोंहानि न'खरा माने गासिबो ज' दंजोबो आरो आइ, बाबा आदा बाजै ओ फंबाय आं बिनिफ्राय आरो उम मा आदा आदा आंनि फिसाजो फिसाला माने गासै मा होनो फन्द्र' जोन सोनि फन्द्र' जनसो जायो आरो जोंनिया न'खराव माने गासिबो जयेन फेमिलि नालाय औ औ
औ
जयैनो दंजोबो नालाय दा एक्सट्रा इदि जायाखै नालाय ओंखायनो माने बुरजायानो जायो आरो उम ओरै माने नख' फेमिलि न'खर होनबा थ' जोंनिया माने इफोर दिखौनो होनो नालाय माने बिनि थाखायनो जों माने औ बिनि थाखायनो बुरजायैनो दंजोबो जयैनो माने जयै थाबासो माने ग्रोम ग्रोम मोजां बेबोदि मोनो आरो माने इनि थाखायनो आरो औ नों थांमोननि न'खरनि बागैबो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ आंनि न'खराथ' जोबोर फिसा दा
औ
जों गासै साब्रै दङ' ओ साननैसो आगोलाव जों जास गासै गुजोनमोन ओ बि निनो आंनि आदा बाजै आरो आंनि आदै बियादै फिसा ओ बिसोरो गुबुन जानानै गोदान न'आव थांबाय
औ औ
एनिफ्राय जों दा दङ' आंनि आइ आं आंनि बिसि आरो आंनि फिसाजो सासे
औ
ओ आफाया थांनाय बोसोर रुंसारि जालांबाय
औ
जों दा ओरैनो साब्रैल' आरो जोबोद फिसा न'खर जोंना
औ औ ओं मोजाङानो दे माने खायसे जाहोनाव आरो माने इफोरदि जयै थायालासिनो माने गावस्रा लायनांगौ जायो आरो
औ नंगौ नोंथां अब्ला नोंथां निया जाहैबाय मा गिदिर न'खर आंनिया जाहैबाय मा फिसा न'खर अब्ला जों गोबां बाथ्रा ओ सोलाय सोल' खालामनो हागोन नोंथां ना
औ
औ अब्ला नोंथां ओ गोदोर फेमिलियाव नोंसिनियाव खामानि दामानि मावनायफोर बा रां रुफानि खरसा बिदिनो जानाय लोंनाय थानाय माबादि जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो आंबो आंनि फिसा फेमिलिनि बागै दा - दान्दिसे उनाव फोरमायनानै होसिगोन
औ औ नोंथां जागोन दे जोंनाथ' नुवा होनो औ न'खरा माने जोंना गिदिर हिसाबै माने जोंनिहाय माने बुरजा खरसा थाङो जाहैबाय ओरैनो मानो जोंना जानाय आदार बा ओंखाम बा बेखौ माने न'आवनो मोनखानाय जायो आरो माने जोंनिहाय माइ आबाद मावो जिहेतु ओमफाय माने बिदिनो न'खर रांखावरि-रांखावरि हेफाजाब होनोबा माने जोंनिया इदिनो गोरान माने इदिनो मेसें बोथोराव माने दालि बेसर दुन्दिया फाननानै इफोरखौ फाननानै माने रां आरजिनाय जायो आरो बेजों गय बागान दं नालाय माने गयनिफ्रायबो एसे राङा सुंस'यो आरो माने जोंनियाहाय आरो बिदिनो बिदाफोरा माने बाहेरायाव-बाहेरायाव थाजोबो आरो न'आवहाय थानाय जाया। नालाय माने बैफोरजों एसे गोरोबो आरो दा माहोनो गथ'फोरनि फराय फोरोंनाय न'खराव खरसा जानाय बेफोरबायदि माने बैफोरजोंनो एसे मिलायो आरो जोंनियाहाय माने' बांद्राय बेफोरबायदि थोद्रायि जा-जायाखै आरो दासान्दि नोंगौ औ। ओमफ्राय आरो दाथ' माने जोंनियाथ' माने बयनिबो न'खराव माने बर' होननानै बुङोब्ला माने आबादा-आबादा था खाथारो जोंनियाहाय एसे एनैबाबो।
औ नोंथां नंगौ मोजां बेफोरखौ लाखि खियोब्लासो औ निजिनि न'खर दालांनायावबो एसे हेफाजाब होयोना।
औ-औ हेफाजाब होैयो माने जों माने आबाद गैयाब्ला माने बायनानै जानांगौबथाय माने जोंहा माने फै रांङा बांद्राय नांगौ जायो माने फरायनायाव बा न'खराव बे आबादफोर थाखाबाथाय माने जों ओरैनो थाव संख्रि बानलु बेफोरखौ खौहायल'सो बायनांगौ जायो आरो जोंनिया
औ माने आंनि-आंनि साननायाव आरोना नोंथां। ओ बे न'खर संसार जालांनायावल' नङा जेनेबा देहानि थाखायबो दानि जुगाव गाव आबाद मावना जानायखौ साबसिन होननानै आं सानो।
औ-औ नोंगौ।
बायनानै लाबोनाय लोगो-लोगोनो नोंथाङा माबायदि जिनिस फैगोन बेखौ जेबो बुंनो हायाना।
औ नोंगौ।
औ बेनिफ्राय नोंथां ओरैनो। ओ फरायसालिफोराव थांनाय गथ'फोर दं नामा नोंथांनि न'खराव।
औ-औ दङ नों
अ होमब्ला गोदो औ गोदोर फेमिलि हिसाबै अब्ला फरायनाय लेखा फरायनायफोराव बिदिनो खायसे समफोराव माबायदि उसुबिदा जायोब्ला माबायदि मोजां जायो एसे बुंनानै होलाय।
औ-औ माने मा होनो दा नै उसुबिदा होननानै आं उसुबिदाखौनो बुंग्रोनोसै माने फरायनाय दं गथ'फोर दं जिहेथु माने उसुबिदाया बेनो जाहैयो आरो माने दैलां समाव एसे उसुबिदा जाहैयो। माने रां माने ओजोंहाय फुनायावबो हाजिरा खामला होनांबाय माने गोदोनि बायदि मोसौजों एवला नालाय ट्रेक्टरसो मा होनो। ट्रेक्टर होनांगौ जायो बिनि थाखाय माने एसे आरैजाय माने माहोनो गथ'फोरनि स्कुलावबो हरनो हरनोबा आरो जाहै माने हाजिरा खामला आबादनियाव होन लगायनोबा मानि एसे प्रब्लेम जाहैयो आरो ओमफफ्राय बाखि मा होनो मेदे मेसें बोथोरफ्राव माने इफोरबायदि उसुबिदा जायो आरो रांनि थाखायहाय। माने गथ'फोर फरायनायाव हरनोबो आरो माने मिलायहैयो आरो।
औ।
दैलां समावहायल'सो एसे प्रब्लेम जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ ओ बे जाहैबाय नोंथांनि रां रुफानि सायाव ओ फरायनाय आरो आं रुपानसेयाव जाहैबाय ना औ बेनिफ्राय नोंथां ओरैनो जेनेबा ओ फरायनाय समाव एसे दावराव-दावसिफोर ओ मानोना मानसिफोराबो फन्द्र'जोनसो होन्दों नोंथाङा नङा होमबा बिदिनो। सोरबा अबेबा खनायाव रायज्लायगोन ओ फेमिलिखा नालाय ओ बेफोरबायदि माबाफोर उसुबिदा जायो नामा नोंथां?
उसुबिदाथ' इदि जाया माने माने गथ'फोरखौ माने हस्टेलाव दोनजोबनाय जायो ना।
औ औ औ।
ओम हस्टेलाव दोनजोबनायखाय माने ओ जेबो असुबिदा इफोरबायदि जायाखै आरो।
औ औ थिगानो नो।
औ। ओम गथ' फोरानो दानिया माने न'फ्राव थाबा माने फरायनायाव गोसो होआ माने मबेइलाव मबेइलाव, टिभिफफ्राव बेफोरावसो माने गोसो होयो बांसिन बेनि थाखायनो माने हस्टेलाव दोननाय जायो आरो गथ'फोरखौहाय।
औ बे बाथ्राखौ आंबो सासे फोरोंगिसि फोरोंगिरि हिसाबै हमदांनो हायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां। माने गथ'फ्रा आरो दानि बिमा-बिफाफ्रा माने बादा होनोनो हाया होननानै बुंनो हायो। माने गथ'फोरखौहाय जोंङो माने बादा होबाथाय माने उल्थासो। औ उल्थासो बुंफिननाय इफोरबायदि जाया माने दानि जुगानो बिदि मुलजुग जा नाय होननानै बुंनाय इफोरबायदि फैयो नालाय इनि थाखायनो माने
औ।
नुमानो फरायनाया गाज्रि जागोन जाहाथे हस्टेलाव थायोबा माने फरायनाया मोजां जायो होननानै माने जोङो हस्टेलावनो दोननाय जायो आरो।
अ' थिगानो नोंथां।
औ नों नोंथाङाबो एसे नोंथांनि न' बे बागै एसे फोरमायदो माने माब बायदि माहोनो उसुबिदाफोर जायो नामा बा इफोरबायदि।
जोंहा माने मा जायो फेमिलिया न'खरा फिसा नालाय ओ ओरैनो न'खरखौ सोलायलां सोलिलांनो थाखाय जिहेथु जोंनि जाग्रा आदार। आबाद, रां-रुफानि खरसा इफोरो एसे खमावनो जो मिलायनो हानाय बायदि जायो आरो ना।
औ।
ओ ओमफ्राय बेनिफ्राय मा जाहैबाय ओ गोजों गावनि। गोसो बायदि एसे खरसा खालामनो हायो आरो जिथिया। न'खराव एसे गोबांबा आं सानो मा जेनेबा हमनानै ला आङोस खायसे जिनिसफोरखौ गावनि थाखाय बायगोन। अब्लानिया गुबुन गुबुन बिदा फंबायफोराबो एसे लुबैफायोना। नङा होमबा नोंथां ओ बिदियाव माने आं खायसे खायसे जिनिसफोरखौ आं मोजां सिन मोनो आरो दा फिसा फेमिलियाव।
औ।
खेन्थु आंनि माबायाव ओ फिसा फेमिलिनि फिसा न'खरनि बेलायावबो मोनसे प्रब्लेम दङ मा जे हमनानै लामा अब्लाबा आं गुबुन जायगाफोराव थांबाय आंनि खामानिनि थाखाय थांबाय आं न न' फारसे सफैफिननो हाला।
औ
अब्लानिया मा जायो न'खराव आंनि खालि बिमा आरो बिसिल' जायो नालाय
औ
थ' बिसोरो एसे थानो उसुबिदा मोनो आरो सानैल'जों। एफा गिदिर न'आव सानैल'जों बोरै थानो एसेबाबो ओ हिनजाव मानसि गोजा नालाय। गोसोफ्रा एसे बोरैब मोन आरो बिदियाव एसे उसुबिदा जायो बेनिफ्राय माब्ला बा जुदि हरखाब माबाफोर खामानि थाब्र'बोब्लाथाय माब्लाबा हमनानै ला आं आंनि खामानियाव फैबाय न'आव खिन्थु मा खायसे खामानिफोर ओंखारना होयो अब्लाना बैफोरखौ मावस'नो थाखाय आंहा ओ न'आव सोरखौबा थिन हरथ'नो था खायबो मानसि गैया बिदि जायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
बेयो मोनसे फिसा फेमिलिनि प्रब्लेम आरो
औ
औ बेनिफ्राय हमनानै ला जेन'बा ओ आंबो आंनि खामानियाव थांबाय आंनि बिसियाबो माबा मोनसे खामानि थाबाय ओ लोगोसेनो आंनि बिमायाबो ओ गावनि खामानियाव थाङो नालाय
औ औ
अब्लानिया मा जायो फिसाजोखौ जुदि फरायसालियाव दोनहैयोब्ला अब्लानिया माब्ला बै लायनाय समावहाय मा जायो न'खराव एसे मानसिनि ओ खम जानायखौ आं एसे थाल मोनो आरो।
औ औ नोंगौ नोंथां। माने बे प्रब्लेमा जायो माने फिसा, फिसा फेमिलियाव बे प्रब्लेमा माने जाखायोआनो आरो।
औ औ जेनेबा हमनानै ला खायसे खामानि ओ थायोब्ला न'आव आं हारसिंहाय मावनो हायै बायदि खामानिब्लाथाय दान्दिसे समनि थाखायब्लाबो आङो गुबुन मानसिखौ लिंहरनो गोनां जायो।
औ औ
ओ बिदि जायो आरो। खिन्थु न'खरावनो जुदि सानै साथाम मानसि थायोब्लाथाय बेफोर खामानिखौ मावलांनो मोजां जायो होननानै आं सानो आरो।
नंगौ नों बुंनायानो सैथोआनो माने बिदि जाखायो।
औ माने आंनि खेल लानाय हिसाबैबा ओ जिथु मोननैबो न'खर गिदिर न'खर आरो फिसा न'खर ओ प्रब्लेमा जेरावबो थायो आरो मोजां मोजां मोजांनि बेलायाबो जेथिंबो थायो होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंथां जोंनि सावरायनाय आयदाखौ औ बेयावनो दोनथ' जासिगोन नामा
औ दोनथ' जासिगोन दे नोंथां ना? औ नोंथांनि औ नोंथांनि रावफोरखौबो खोनानानै मोजां मोनबाय
औ औ दे।